औ
अ दंना मोजाङैनो नोंथां
औ मोजां दं दे
अ अब्ला मा आयदानि सायाव सावरायनो सानखो नोंथां
आङो दा गाननाय जोमनायनि आयदानि सायाव आङो एसे सावरायजानो लुबैदों
औ औ दे होब्ला सावरायजागोन दे
अ आङो दा
औ दे बुंलाय
औ आं दा गाननाय जोमनायनि बागै नोंनाव मोननैसो आं माने सोंनो नागिरदों।
औ दे सोंजागोन
जोङो बांसिन जोङो थाङा माखौ बांसिन मोजां मोनो गाननो लंपेन्टाव जेनेबा जिन्स बा कटननि बबे मोननै बे मोननैनि गेजेराव नों बांसिन माखौ बाहायनाय जायो? बे लंपेन्ट मोननैनि फिथोराव आरो नोङो सार्टखौ बांसिन गानोना नोङो आखाइ खान्दाखौ बांसिन गानो ना नों आखाइ गोलावखौ बांसिन गानो
औ औ औ जोङो बेथ' मा। नाय आरि दोहुननाय जिरादफोरसो नङा होमबा गाननाय जोमनाया अब्ला जोङो बर'नि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायगोन। बेखौ बाद होनानै बेखौ लागो जोङो उनावहाय सावरायगोन अब्ला जों गिबियावनो बर'नि गाननाय जोमनाय सायाव सावरायग्रोगोन मानो होनबा जो जों बर' नालाय बेखायनो जों बर'नि सायाव गाननायनाय जोमनाय सावरायग्रोगोन अब्ला बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जों हौवा माहारिया गामसा आर'नाइ
उम
बे मोननैयानो गोनांसिन मुवा आरोना आरो ओमफ्राय जोङो आर'नाइ कट बायदिसिना दानि जुगाव ओंखारदों बेख खौ गानो आरो हिनजाव माहारिफोर होनना बुं थाङोब्ला जोंहा उम उम लांगा गोमो लांगा आरो आर'न नाय बेनिफाय ब्लाउस उस बेखिनि आरो ना बरनि गोन ओ बर'नि गाननाय जोमनाया ओमफाय जों बर' हारिया ओ जेरै जोंङो बाथौआव बाथौआरिबो होनो । बाथौआरि जेरै बाथौआव थांबा जोङो गोमो गाबनि ओ दख'ना ओ दख'ना ला ओमफाय नि आर'नाइ आरो गो थांगाबनि ब्लाउस गानो ओमफ्राय जि बिनो जों हौवा माहारिया गोमो गाबनि ओ गामसा गानो आनिफ्राय गोमो गाब नि आर'नाइ लायो आरोना गोथां ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि ओम गाननाय जोमनायनि गुबै गाबफोरा जाहैबाय गोथां गोमो आरो गोजा बे मोनथामखौ जों बांसिन बाहायो बर'फोरा अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बे जोंनि आर'नाइखौ माबायदि बानायनाय जायो
अ बुंनो हागोन होमबा नोंथांनो आङो फोरमायनोसै आर'नाइनि बागै जोङो आर'नाइखौ जोङोथ' जोङो आखाइजोंबो गोबां रोखोमनि गाब लानानै बा गोबां रोखोमनि आगरजों जोङो बे आर'नाइखौ जोङो दानाय जायो बेबायदिनो जोंहा जोंहा बयबो बर'फ्रा बे आर'नाइखौ आखा फाखा जोंहा दानाय जायो जोंनि आखाइजोंनो सोंनानै जोंनि आखाइजों दानानै जोङो जोंनि आखाइजोंनो बायदि मैया आगरजों ओम बे आर'नाइयाव जोङो सेबखांनो हायो जेरै आर'नाइफोराव जोङो हाजो आगर फारौ मेगन
औ
जोंहा बेबायदिनो मै आगर सिखिरि जोङो बायदि गोबां गोबां जोंहा बर'आव आगर दङ जों थिग बेबायदिनो गोबां जोंनि बे बर'नि जा आगर जों बेफोरखौ जोङो बे आर'नायाव जोङो बायदि मैया आगरखौ जोङो माने आखाइजोंनो जोङो बानायनाय जायो बा दानानैबो जोङो बे आगर खौ जोङो हेबनाय जायो त ओमफ्राय जोंनिया बे आर'नाइआव जोङो बे बेफोरबायदि गोबां आगरफोरखौ जों एरोब्ला जोंनि बर'नि थाखाय गोबां मेहेर गोनां गोबां समायना रमायना जोङो बे आर'नाइखौ जोङो ला नो हायो बा जोंनि बे आर'नाइखौ जोङो बाहायनो हायो जोंनि बे आर'ननायानो जोंनि बर'नि थाखाय हाजासे समायनासिन लाग्रा आरो जोङो बे आर'ननाइ औ नेरसोन ओमफ्राय बे आर'नाइजोंनो जोङो बर'फ्रा बैसागुफ्राव गोबां लानानै मोसायो गोबां जोङो बे अबाफोर दावबायोब्ला बा माबा मोनसे मन्दिरफोराव थाङो ब्ला जों बे आर'नाइखौ लाना ब्ला जों गाव नो गाव समायनायबो नुयो आरो जोङो मेहेर गोनां आगर बायदि गैया आगरखौ लानानै जोङो दावबायनोबो हायो
औ
बा आंबो नोंनो दा एसे फोरमायनो नागिरदों जोङो दा गामसाफोर खौ जोङो ओरैनो मा मा गाब दायोब्ला जोङो मा मोजांसिन नुयो आरो मा मा गाबखौ जोङो मोजां मोनो नोंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
गुबैयैनो जोंनो ओम गामसा होनोब्लाना बर'नि गेजेराव बांसिन गुबै गामसानि रंङानो जाहैबाय खायमा खायमा माने गो थां होनो जायखौ गोथां थायो फक्सिया थायो गुफुर गुफुरखौ जों जायफोर सिबिसालिफोराव गानो गुफुर गामसाखौ ओमफ्राय आरो थाबावबाय गोमो गोजा
गुबैयै बाहायजानायानो जाहैबाय जोंनिया गोथां गोथां खौ जों बांसिनानो बाहायो जेरै जों गोथोंखौ धोरोम साालिफोराव बाहायो बिसालिफोरावबो बाहायो आरो हाबा बायदिसि नाम खामानिफोराव जों बांसिन गोथांखौनो जायो आरो ना अब्ला जों गुुफुरखौ गुफुरखौ जोङो सोरबा थैनाय सुबुंनि दिनाव बा बाहायनाय जायो गुफुर गामसाखौ बिदिनो आरोना जोङो बांसिन गोथ जो बाहायनाय जायो अब्ला गो गोथांखौनो बांसिन समायनासिन आरो सो समाय जानाय नुयो आरो ना गामसाजों
ओम
बांसिन अब्ला नोंथाङा ओ आरो गाननाय जोमनायनि सायाव मा मा बुंनो सानबावो जों गाननाय जोमनायखौथ' जों बयबो मिथिगौ अब्ला जों गाननाय जोमनायखौ बाहायनाय बाहायनायनि सायावबो सावरायनांगोन नङा होमब्ला जों गाननाय जोमनायखौ जों बर'फोरा गुबुन बै माबे माबेयाव बाहायो ओ माब बेयाव बानायो मा आगजुफोर बाहायो जोङो बेफोरनि सायाव सावरायनांगोन नङा होमब्ला अब्ला जोङो बे खौ जेरै जों गामसायानो जा लांगा लांगायानो जा एबा फास्रा फास्रा एबा आर'नाय फालियानो जा जों बेफोरखौ माबायदि बानाय नांगौ गिबियावनो जोङो ओम बानायनायनि सिगां जेरै आर'नायखौ दानायनि सिगां जों गिबियावनो मा माबा बानायग्रोनांगौ नोंथाङा बेफोरनि सायाव सावरायना होनो
ओम दा जोङो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायखौ जोङो दाग्रोनोबाथ' जोङो गिबियावनो खुन्दुंनि गोनांथि जायो खुन्दुंनि गोनांथि गिबियावनो ओमफ्राय जोङो बेयाव बेहाय खुन्दुं जेब्ला जोङो बायगोन अब्ला जों जोङो बेहाय जोङो माइदि माबा माबि लगायनानै जोङो खौ आरामसे सुग्रोनाय जायो मानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो फोराननाय उनावहाय जोङो बेखौ आरामसे ज' ज' जोङो बर'फोरा माने बेखौ बयबो लोगो लालायनानै माने बेखौ जोङो सोंनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जेब्लासिम आरिगोन अब्ला जोङो बेहाय जोङो आरामसे बेवहाय जोङो नो बायदिसिनाखौ जोङो बेहाय खनसायगोन मागोन आरो जों बेहाय जे थो जायालासिनो जोङो माने बेखौ आरामै जों माने बेखौ थनलांगोन बा खानलांगोन बिनि सायाव साब जाहाथे बेखौ दानाय समाव जाहाथे जेथो नाङा लासे जोङो माने बेखौ दालांनो हायो मोजाङै ज' जों जायखि जाया बेबायदि हाबाखौ मावनाय जायो आरो जों बेहाय हाबायाव जोङो बे जि बखौ जोङो दानाय समाव जोङो बाहायो जेरै जि दानो थाखाय जोंहा जोंहा माबा बाहाय ग्रोनाय जायो साल खुन्था बाहाय होनाय जायो। बेनि उनावहाय सालखुन्था माबायोब्ला जोङो बेखौ सालखुनथायाव होनानै जों आरामसे जों बेखौ दानो हायो जोङो दानायाव खौ जोङो गोबां मुवा बाहायो ओम थिग बेबायदिनो जोङो मुस्रा बाहायो बेबायदिनो गानो थाखाय जोंहा खावखा बाहायो थिग बेबायदिनो गोबां जोंहा जि जानायाव जोंहा बेबायदिनो मोनफा मोनफा आइजेंफोर दं आरोना बिखौ जोङो लानानैनो जोङो बे गाननाय जोमनाय जोंनि ओ लानाय फारसा गाननाय दख'ना गाननाय गामसा बिफोरखौ जोङो बे आगजुफोरखौ लानानै बा आइजोफोरखौ लानानै जोङो दानाय जायो आरो।
औ
होमबा आङो नोंथांनाव मोनसे सो हरबावनो नागिरदों। जेनेबा बे जोंनि गाननाय जोमनायाव जोङो अबावबा मोनसे माबा मोनसे फोरबोफोर बा माबा मोनसे जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोङो बांसिन जोङो मा मा अ ओ थांनानै थांनाय समाव जोङो गानो बा मायो नोङो एसे फोरमायनो हागोन नामा? गाननायनि बागै जोङो माबा मोनसे थाङोब्ला अबावबा फोर।
ओरैनो जोङो गानना जोमनानै थाङो होनोब्ला गिबियावनो हिनजाव माहारिया गानोगोन लांगा। ब्लाउस फालि मा फालि होना जोङो फास्रा होनो। फास्रा बेफोरबायदिखौ आरोना बेफोरबायदिखौ गानो ओमफ्राय लोगोसे हौवाफोरा गानगोन गामसा आर'नाइ कट आर'नाइ फास्रा। बेफोरबादिखौ गांगोन आरोना। बेखिनियानो। आरो बिदिनो खायफाया गोबां गानबावो जोङो बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन गाननाय जोमनायबो गानो ना? अब्ला बेफोर बायदिफोरखौनो गानो
उम
नोंथाङा ओ अब्ला बे गाननाय जोमनायनि सायाव आरोबाव मा मा मिथिगौ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो
आंथ गाननाय जोमनायनि बागै मिथिनाया बिदिनो जोंनि बर फोरनि बागैथ जोङो गामसाखौथ मिथिखाबाय। आर'नाइखौथ मिथिखाबाय। आरो हिनजावफोरनि थाखाय गाननो थाखायथ जोङो दखनाखौथ मिथिखाबाय। बेबायदिनो जोंहा गाननाय जोमनायावथ जोंहा गो बां रोखोमनि। बायदिसिना जोंहा गाबफोरखौ लानानै गोबां गाननो हायो जोमनो हायो ओमफ्राय बेबायदिनो बर'फोराथ' जोंहा मोजां मोजां गाननायखायो जेब्ला जोङो अब्ला बेखौ गाननाय जोमनायखौ लानानै जोङो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो जोङो थांनो हायो आरो बेनि बागै जोङो बे गाननाय जोमनायनि बागै जोङो माबायोब्लाथ' जोंहा गोबां मोजां मोजां आगर एला दङो जों बेखौ लानानै जोङो माने गाननाय जोमनो हायो आरो आगरा थायो नालाय बेखौ आगर बि बागैबो जोङो ओ गोबां दानानै जोङो गोबां आ गुबुन गुबुन जोङो ओ आगर लानानै जोङो गुबुन गुबुन महरखौ लानानै जोङो गाननो जोमनो हायो मोनसे गाबखौ गानालासि बिदिनो जोंहा गोजा गुफुर बेबायदिनो गोबां गाब दङ जेब्ला जों बे गाबखौ लानानैनो जोङो दानानै आरिनानै जोङो गाननो हायो आरो बा दा गान जोमनायनि बागै आङो बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ अब्लाथ' जों गाननाय जोमनायनि सायाव गोबां बाथ्रा रायलायबाय नङासै होनबा नोंथां
उम
अब्ला जों गा रा गाननाय जोमनायनि सायाव रायलायनायखौ दिनै जों एसेयावनो दोनथ'नोसै
उम औ जागोन दे
औ दे बिदिब्ला
औ दे उ